खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां दासो खोनादों।
आदसा आंनि आवासखौ नोंथाङा क्लियार खोना हैदों दा?
औ औ औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामनानै दं नोंथां
आं नै ओरैनो जिरायनानै दंओनथां।
आदसा नोंथांङा जिरायनानै दंना ओ ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
जानायफोरा जाबाय नोंथां दहायनो जादों।
दाथ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना दालिजों आलुसोमोन नोंथां। नोंसिनामालाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ जोंना अनलाजों दाउमोनलै नोंथां दिनै आलासिफोर फैदोंमोन ना। ओमफ्राय थासारिफोरालाय मोजांदा नोंथां खबरफोरा?
खबरफ्रालाय बिदिनो गेजेरावनो दं नोंथां।
आतसा।
नों नोंथांना खबरा मोजां ना दायो?
बर्थमान मोजाङानोसै नोंथां दायो।
अ औ
नोंथाङा दा फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रिआलाय दं नोंथां।
आं मोनसेटपिकसो लाना फैदोंमोन आरो नोंथां
औ औ औ फोरमायनो हागोन माथ'फि लाना फैदों।
आं टपिकआ बेनो जे सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ जोङो गोदोहायो गोदोनिफ्राय लानानै दा दासिम बोरै जौगाबोदों आरोना नोंथां बेनि सायाव।
औ औ। औ औ। ओं गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम बा आथिखालनि जुगसिम माब्रै जौगाहोदोंबोदों बुङोब्लाथ' जों मा होनदों गोदोनि जुगाव जों गोबांथार बिदिनो मा होनदों ओ स्कुल कलेजफ्राबो जों सोलोंथाइ लानो थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव जायोमोन आरोना नोंथां थायोमोन आरो मा होनदों जोंनि जोंनो बै जायगासिम थांनोबो थाखायबो मा होनदों जोंनि लामाफ्राबो मोजां नङामोन आरो जोंनाव थांनो थाखायबो मा होनदों साइकेलफोर बा माफाफोर बिदि थायामोन आरोना नोंथां। फ्राय फ्राय सोरनावबा सोरनावबाल' मा होनदों बेफोरबायदिनो साइकेलफोर थायोमोन आरोना नोंथां। आरो बेफोरबायाददिनो फ्राय बांसिनानो मा होनो थाबायनानै थाङोमोन गोजान लामा हान्थियोमोन। बेफोरबायदि ओ खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंनि माखासे सुबुंफोरा मा होनदों बै समावहाय इडुकेट लानो हादों बा सोलोंथाइ लानो हादों आरोना नोंथां। बैफो बै बैफोर साफा सानै सुबुंनि दारैनो मा होनदों जों आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो फैयै फैयै फैयै मा होनदों बांबो बांबो बांबो जोंनियाव मा सदों सोलोंथाइया बिदिनो गोबां जौगाबोदों आरोना नोंथां। जों आथिखालनि जुगाव जोङो औ जों आथिखालनि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्लाबो नुनो मोनोदि जोंनियाव मा होनदों गोबांफोर गोबां बेफोरबायदिनो मा होनदों गोदोनिफ्राय लानानै जों गोदोनिखौ नायोब्ला दिनैनि समा जों जोंनिया मा होनदों गोबां जौगाबाय आरोना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजों। जों मा होनदों जोंनि स्कुल कलेजफ्राबो जोंना आथिखालनि जुगाव खाथि खाथियावनो जाबाय आरो मा होनदों प्लास मा होनदों जोंना मा स्कुल कलेज बा गोजानाव दङब्लाबो बा गोजानाव जायोब्लाबो जोंनि थाखाय मा होनदों लामाफ्रा जोंना मोजां जाजोब्बाय आरो बिदिनो जोंनो बास गारिफोर बेफोरबायदिनो हगारना होबाय बा बेफोरबायदिनो फेसिलिटिफोर लाबोबाय। दा बिनि जाउनाव जों मा होनदों सोलोंथाइ लानो जोंनो आथिखालनि जुगाव गोबां इजि जाबाय आरोना नोंथां। औ जों मा होनदों बै समावथ' जोंहा गोदोनि जुगावथ' जोंहा मा होनदों लामा मोजां गैयामोन गोबां गोजान गोजानावमोन, आरो बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ बो लानो थाखाय जोङो मा होनदों मास्टारफोर गैयामोन। जों बैफोरबायदिनि ओ गेजेरजोंबो जों मा होनदों साफा सानै मानसिफ्रा गोबांथार बिदिनो दुखु, दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मा होन्दों बेफोरबायदिनो सोलोंथाइखौ जों लाबोनो हादों आरोना नोंथां, जों लानायखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बैफोर साफा सानै मानसिफोरनि दारैनो जों मा होनदों आथिखालनि जुगाव मा होनदों गोबां जौगालांनो हमबाय आरोोना जोंनि बे सोलोंथाइया।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मा होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मा होनदों आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनसै गोबां आरो बेफोरबायदिनो ओ टेक्नलजिफोरबो लाबोबाय आरो बेफोरबायदि गोबां बायदि रोखोमनि जों मा होनदों आथिखालनि जुगाव गारिफोरबो नुनो मोनसै जों। जे बेफोरबो मा होन्दों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों मा होन्दों मोनजोबनाय आरोना नोंथां। मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरबायदिनो टेक्नोलजीखौबो जों लाबोनो हानाय नङामोन। आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबां गोदान गोदान जों मा होनदों ओ साननाय हनायखौबो जों मोननो हानाय नङामोन। दा बैफोरनि बैफोर मा होनदों गोदोनि समावहाय ओ जोंनाव सोलोंथाइ गैयैनि जुगिदियै जों मा होन्दों बेफोरबादिखै गारि मटर होन बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनामोन आरोना नोंथां, औ। नाथाय आथिखालनि जुगाव मा होनदों गोबां बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों मा होनदों गोबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जों गावखौनो गाव गोबां ओ गोग्गानो बा जौगानानै लानायखौ जोङो नुनो मोनसै जौगाहोनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां औ। दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां सोलोंथाइनि ओ बिबाङाव
औ नोंथां।
औ औ।
आ जोङो गोदोहायो बिदिनो नायनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो सोलोंथाइआ जोबोर खममोन आरो नोंथां जायनि थाखाय जोंहा जौ गानो हायाखैमोन। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो नोंथाङा दानि लामा सामानि बाथ्रा बुंलांबाय जे सैथो जे जोंना गोदो बिदिनो लामाफोरनियाबो बिदिनो गोबां जेंनामोन आरो बिदिनो जोंहा मा ओ स्कुल दंब्लाबो जोंहा मास्टारफोरा मोजां नङामोन, इजुके टेट नङामोन बांद्राय। बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोराहायो ओ फरायनायफोरावहाय बांद्राय गोसो होआखैमोन आरो, नाथाय जाय सुबुंफोरा गोसो होनानै फरायदों। बेफोर सुबुंफोराहायो जोंनि दानि लेखाफोरावहाय गासैनिबो नाम फोरखौ जोङो मोनलांजोबखायो आरो जाय फ्रा मोजां फरायनानै गाव गावनि मुंफोरखौहाय गोजौआव थिखांलांनो हादों बेफोरनि नाम खौ जोङो आथिखालनि जुगावहायो लेखायाव लेखायावहायो नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ।
औ। आरो जोङो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जेरै रुपनाथ ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्मआ जे सोलोंथाइनि गेजेरनो बिदिनो जे बर' हारिफोर नोगोद जौगाहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। जे जोङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो सोलोंथाइ लानो जोङो जोंनि बर' रावजोंनो जोङो सोलोंथाइ खौ जों लानो हासै नंगौना नङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
दा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां बुस फोरखौबो जोङो आथिखालनि जुगाव नुनो मोनबाय। नाथाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो बिदिनो सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाय जोङोहाय बिदिनो गारि मथरफोरखौबो नुनो मोनामोन बा जोङो बिदिनो बासफोरखौबो जोङो नुनो मोनामोन, बा जोङो बिदिनो हान्था मेला राहाफोरावबो गोबां ओ खस्थ'मोन आरो नोंथां सोलोंथाइ गोयैनि जाउनाव, नाथाय जोङो दानि जुगावहायो बिदिनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आपग्रेद जाबोबाय जे बेफोरावहायो जोंहा सोलों थाइनि गेजेरावहाय जोङो बैदिनो गोबां आ बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनो बा बाथ्राफोर खौ जोङो बिदिनो सावरायलायनो हायो आरोना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो।
औ औ औ
दायोहाय सोलोंथाइयानो बिदिनो बयो बयबो सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ गोनां जाखायो मानोना आ दानि जुगाहायो सोलोंथाइनिसो नङा नङा नोंथां जोङो जोङो सोलों फाय लाब्लासो बिदिनो माबाफोर खामानि मावनानैब्लाबो जों ओ साख्रि बार मावनानैबो जोङो जों जिउखौ खुंनो हायो नाथाय जोङो बिदिनो गोदोनि दिनाव नाय थाङोब्ला आ बिदिनो बे जोङो जोंनि सोलोंथाइयावहाय बिदिनो गोबां गोहोम जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला गोदोहायो जोङो बिदिनो सोलोंथाइ गैयैनि जाउनावनो जोंहा गासै ओ जे सुबुंफोराहाय बिदिनो गोबां नोस्थो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां गोबां ओ खोस खस्थ'यै बिसोरो हायो गाव गावनि जिउखौ खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां
औ औ औ
औ नाथाय जोङो दानि जुगाव नायो ब्ला सोलोंथाइजोंनो जोङो बोहा आ आथिखाल जुगाव गोबां बिदिनो अने ओ बिदिनो खस्थ' जाला आरो ना नोंथां खस्थ' जाला आरोना नोंथां मानोना जोंहा बिदिनो सोलोंथाइया जे आ आवगायबोबाय गोदोनिफ्रेन दासिम बेफोर आवगायनायजोंनो जोंहा दानि जुगावाय गोबां ओ बिदिनो गिदिर गिदिर आ बिदिनो उरां जाहाजफोर बा नावफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय आरना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बैफोर सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा आथिखालनि जुगाव बिफोरबायदि आ बुस्थुफोरखौ दिरुन नाबे आरो बिदिनो गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जे गिदिर गिदिर सुबुंफोरा गाव गावनि नामफोरखौहाय लेखायाव दोनलांनो हाबाय बैफोरबो बिराद गोजोन थाखायबो ओम गोजोनथाव मोनसे माबा आरो ना नो थां जोंनि थाखाय मोनसे प्राउड प्ले खालामो आरो बैफोरो जेरै रुपनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय बिदिनो नै स्कुल गंसे इस अ इसक' गामि गामि स्कुल गायसननायखौ जोङो नुनो मो ओ खोनानो मोनदोंमोन बा लेखा फराव फरायनो मोन्दोंमोन आरो ना नोंथां आरो बिदिनो गोबां सोलों थाइनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरखौ गोबां फोसाबलांनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नंग ना नङा नोंथां
औ औ
औ आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों आ दानि जुगावहायो गोबां माल बुस्थुफोर दिरुन्नायखौ जों नुनो मोनदों मानोना जोंहा सोलोंथाइ जौगानाय लोगो लोगो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां। जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो आबादफोर गायनायावबो जोङो बिदिनो हासारफोर हासारफोर बायनायखौ जोङोु नुनो मोनो। सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानोना जोंहा सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगोनो बै बेफोर बुस्थुफोराबो बारायबोदों नंगौ ना नङा नोंथां। आरो जोंहा आरो जोंहा बिदिनो सोलोंथाइ लानानैनो जोंहा आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां ओ जे मबाइलफोर, बा इन्टारनेटफोर बेफोरखौबो जोङो गोदोनि दिनाव नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव गोबां माल बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनसै सोलोंथाइनि गेजेरजों नंगौ ना नङा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ ओ बेयो सोलों थाइनि गेजेरजोंनो जाहा सासे सुबुंफोरा आरो दानि सुबुंफोरा बिदिनो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों। मानोना गोदोनि दिनावहाय जोंहा बिदिनो सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैयिनि जाउनावनो बैफोरबायदि माल बुस्थुफोराबो जौगानो हमाखै। मानोना बिसोरो रोङाखैमोन। नाथाय जोंहा बिदिनो सोलोंथाइ गोदो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव मानोना जोंहा गोदोहाय माखासे फोराबो बिदिनो सासे सानोमोन नाथाय जोंहा दानि जुगाव नायोब्ला जोंनि मास्टारफ्रा सासे न'ल' नङा जे बिदिनो साब्रै बा साबा फोर मास्टारफोरखौ जोङो नुनो मोनखासै आरोना नोंथां स्कुल गंसेयाव। औ जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनियावहाय गोबां आपग्रेड जादों आरो। मानोना गोदोहाय बिदिनो मास्टारफोराबो बांद्राय सोलोंथाइ लायैनि जााहनावनो बिदिनो गोबां सास्त्र सात्र'फोराबो बिदिनो स्कुलाव थाङामोन। नाथाय जोंना आथिखालनि जुगाव बिदिनो गंफ्रोमबो गामि बा ओनसोलफ्राव जोङो सोलोंथाइ नङाब्लानो जोङो जोंनि जिउफोरखौबो खुंलांनो हानाय नङा आरोना नोंथां।
औ औ।
औ आदसा नोंथां बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बा खुगानि रावफोरजों जोङो बुंनानै बेफोरखौ जोङो बुंलांबाय थायो। दा गोबाव सम नांगोन आरो ना नोंथां औ। ओमफाय जोङो आ दा जोंना समावबो जानानै फैबाय नोंथां। ओ नोंथांजों ओ दसे सम लारायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ।
थों दे औ दे नोंथां।
औ।